औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
जों दहाय रायज्लायनाया आंनाव बेनो स' जाफिनदो नोंथां।
औ
दहाय जों रायज्लायनायानो बेनो ओ खोनन्थिफिनदों आंनियाव मानोथाय।
औ औ दे नोंथांङा दिनै दायो सावरायनायनि गुबै आयदाया मामोन थांखिया?
अ औ नोंथां आंङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै ओ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। जोंङो मोनसे आदानि सोमोन्दै सावरायनोसै जोंङो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायसै बि दिब्ला नोंथां औ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो साफ्रोम सुबुङानो दावबायो नङा होमबा नोंथां साफ्रोम जोङो ओ गासिबो सुबुङानो दावबायनो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां। औ दा जोङो गुबुन बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों दावबायनो थाङो नङा होमबा नोंथां दा नोंथांनिफ्राय आं गिबियावनो मिथिनो लुुबैबाय नोंथांनि बायदिब्ला जोङो दावबायनो थाङोब्ला माबायदि जोङो दाव बायायोब्ला साबसिन जायो बा जोङो माजों दावबायोब्ला साबसिन जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो-होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन अ दाव बायनाय होमब्लाथ' जोङो ओ गोबां बाहागोआव राननो हायो जों दावबायनाया जेरै नोङो धोरोमनि धोरोमनि उम मिथिं दावथिंआव नों बेरायनाय नोङो पलिटिक्सनि दाउटफोराव बेरायनाय नों बिदिनो बहाबा जायगा आंनि थांनायाव बेरायनाय नङा होमबा बिदिनो नोङो फरायसाफोरनि टुराव थांनानै बेरायहैनाय बेफोरबो मोनफा मोनफा दावबायनाय आरो जिउआव नों बहाबा जायगा बेरायनो थांनायाबो बेबो बेरायनाय नङा होमबा नोंथां आरो जोङो दावबायनायजों गोबां जिउआव जोङो मिथिनो गोनां खोथाखौ जों मिथियो जायखौ नों मिथिया बेखौनो मिथियो। जायखौ नों नुवा बेखौ नों नुयो बिदिनो दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनां सोलोंनो गोनां मोनसे आयदा आरो आरो जों बहाबा ओ दावबायनो बा ओरै
औ नंगौ नोंथां हेलौ नोंथां